औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ दङ नोंथां।
औ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायसै नोंथांमोननि ओनसोलथिं जेनेबा दा बायदियाव मोननाय बोथोराव जेनेबा दा बायदि बोथोराव मोननाय जेरै फिथाइ सामथायफोर ओमफ्राय बेफोरनि थावनाया माबायदि ओमफ्राय बेफोरखौ जेनेबा माबायदि गायो बिनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां
औ
दायोथ' माने दैज्लां सम दैज्लां सम समावहाय जोंनियावहाय थाइजौ खान्थाल लेरख'
आरो खान्थाल लेरख' आरो आनारस बेफोरखौनो जोंनियावहाय बांसिन मोननाय जायो आरो
औ औ
लेरख'आ जाहैबाय माने बि बेयोहाय एसे गोदै आरो एसे गोखै बेवहाय बेगर थानाय जायो
औ
बेवहाय बिफां गुदिनिफ्रायनो लेरख'आहाय गोबां फिथाइ थायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरोबाव दङ जोङाहाय मोनसे खान्थाल
औ
खान्थालाबो बेबायदिनो गोदै जायो बेवहाय बियो बिनि माबायाहाइ बिगुराहाय सु गोनां जोङो खानथालखौ जानोबा बिनि सानै बिगुरखौ जोङो थ्लायग्रोनांगौ जायो ओमफ्राय बिनि उनाव बिनि बिसबखौ जों मोनजानाय जायो आरो बिनि सिङावहाय मोनसे बेगर थाबावो जोङो बेखौहाय जोङो आरोबाव जोङो बै बेगरखौबो ओंख्रिबो जानो हायैबावो आरो आरोबाव दङ जोंहाय आनारस आनारसाबो बेबायदिनो आनारसआवहाय माने सु थायो आरो बिनि बिगुरावहाय सु सु सु बायदि आनारसाहाय गोथां समावहाय बियो गोथां गाबनि जायो आरो जेब्ला मोनो अब्लाहाय बियोहाय गोमो जारेद एसे गोजाब्रोम जायो आरो बियो गोदै आरो बेवहाय सिङावहाय मोनसे मादा थायो बे मादाखौ जोंनि खायफा खायफा जायगायावहाय जानाय जाया आरो जेरै जोंनिथिंबो जानाय जाया बेखौ जायोब्ला माने गारामाया मानो होननानै जोंहा फोथायो माने जायोब्ला आरो मानखायोबो आरो बेनिखायनो जोङो बे आनारसनि मादाखौहाय जानाय जाया
उ
आरो जोंनि दैज्लां सम ना बे समावहाय जोङो थाइजौ मोननाय जायो थाइजौआबोहाय माने गोथां समावहाय बिनाहाय गोथां गाब जायो जेब्ला मोनो अब्लाहाय बियोहाय गोमो जारेब एसे जाथि ब्रोम जायो आरो खायफा खायफा थाइजौआवहाय गोखै थायो आरो खायफा खायफा गोदां गोथांनिफ्रायनो गोदै जायो आरो खायफा खायफा बबेबा अबेबा थाइजौआबो जोंनिथिंहाय आरो गेसावबो जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो खायफाबा गोदै आरो बिदिब्ला नोंथांमोननि जायगाथिं दा बे दैज्लां बोथोराव मा मा फिथाइ मोनो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो नामा
औ नोंथां बिदिनो जोंनि बोथोर जोंनि ओनसोलथिंथ' बिदिनो जेनेबा दा बोथोराव जेनेबा मोननाय जेरै खान्थाल थाइजौ आनारस लिरख' थालिर ओमफ्राय बिदिनो मोदोम फु फुल माने बेफोरखौ मोननाय जायो आरोखि ना दा बिदिनो थाइजौ थाइजौ होननानै बुङोब्ला थाइजौनि थावनायाथ' गोदै जों बयबो मिथिखायो ओमफ्राय बिदिनो खायफा जायगायाव गोखै बिदिखौबो जों नुनो मोनो। माने बे जायगा लायै जायगा बिदि ओ थावनाया गुबुन गुबुन आलदा आलदा जायो आरोखिना बिदिनो जेरै ओ हासार गोनां जायगायाव बांसिन गायदोंबा मानि बिनि थावनाया एसेबाबो आलादा जागोन माने गोदैसिन जागोन ओमफ्राय बिदिनो हासार गैयै जेनेबा ओनसोलफ्राव गायदोंबा बिनि थावनाया बारा थावनाय जानाय नङा आरोखिना बिदिनो बेखौ गिबियाव गायो गायनोब्ला जेनेबा सिगाङाव माने फिथाइनि सिङाव जा बेगर थायो बेखौसो गायग्रोनाय जायो बेखौ गायनो थाखाय ओ सिगां थाइजौ फिथाइ सिङाव थानाय जा बेगर बे बेगरखौ ओ हा सिङाव फबनानै ओ दोननाय जायो उनाव बे हा सिङाव फबनाय जा बेगर बेयो सेवगारनानै उनाव लासैनो गाजा यो ओमफ्राय बियो गाजा खिलिनानै उनाव लासैनो देरबोनानै बिफां महर जायो आरोना बिदिनो ओमफ्राय लासै देरबोनायनिफ्राय देरबोनानै गिदिर जानायनिफ्राय गिदिर जानानै उनाव बिदिनो बिबार बारनानै फिथाइ हैफिनो आरोना माने बेबायदि आदबैनो थाइजौ फिथाइ ओ खौ मोननाय जायो ओमफ्राय बिदिनो थाइजौआ फिथाइ होनायजों लोगोसे से ओ दंफांबो होयो माने थाइजौ बिफाङा गिदिर जानायलाय बिजों ओ बिनिफ्राय जोङो गोबां ओ थाइजौ फिफांखौ हाफायनानै जोंङो गोबां बायदिसिना मोननो हायो जेरै थखथा बाथाम बेफोरबायदि बानायनानै जोङो सियार टेबोल बेरेन्सि गोबां बायदिसिना बानायनो हायो जोङो बेफोरनि गेजेरजों ओमफाय लोगोसे बिदिनो खान्थाल खान्थाल होननानै बुङोबा खान्थालनि थावनाया बिदिनो मोनबा गोदै जायो ओमफाय बिदिनो गोथां समाव बिदिनो ओ गोदैहां बिदिनो दैसु बिदि जायो बिदिनो खान्थालनि ओ थावनाया गोथां समाव आलादा गोमोन समाव आलादा जायो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो खान्थालखौ गायनो ओ गायनांगौब्ला गिबियाव खान्थाल बेगरखौनो गायनाय जायो बेखौबो ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला खान्थाल बेगरखौ गायो अब्ला बियो लासै सैनो बिबो गाजा खिलियो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो गाजा खिलिनानै बेबो लासैनो देरबोयो ओमफ्राय बिदिनो देरबोनानै ओ फिथाइ होयो आरोखि उनाव बिदिनो बेबो बिदिनो फिथाइ होयो ओमफ्राय बिदिनो फिथाइ होनायजों लोगोसे बेबो गिदिर दंफां जायो ओमफाय गिदिर दंफां जानायनाय ओ बिदिनो बेबो ओ बे बेखौ जाय खान्थाल फिफां बेखौबो दानफायनानै जोङो गोबां बायदिसिना खालामनो हायो सि ओ टेबोल बायदिसिना बेफोरबायदि गोबां बायदिसि ना बानायनो हायो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि जाय ओ फिफांफ्रा गिदिर गिदिर जायो बेफोरजों जों बायदिसिना बानायो बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोर दङ ओ गिदिर गिदिर जाग्रा
जोंनि जायगाथिं आरो बाव बे थाइजौ थालिरनि अनगायैबो गोबां फिथाइफोर मोननाय जायो।
औ
नोंथाङाथ' फिथाइ सामथाइनि सायावहाय सावरायनो लादों नङा होमबा
औ औ
ओ बेबायदिनो जोंनि जायगाथिंहाय आरोबाव मोनबावनाय जायैहाय बैग्रि जल'फि सेलेखा आमलाइ लिसु सफारि खान्थाल खान्थालखौथ' सिगाङावनो बुंबोबाय थाइजौखौबो आरोबाव मोनबावो जोंहा लिसु थायसुरि नारें खागि नारें जुम्ब्रा नारें आ सि नारें दुलुर आरो गय नालेंखल खामब्रेंगा आनारस थालिर खुसेर थिंख्लां
औ
बेबायदिनो आरोबाव गोबां मोनबावनाय जायो आरो
औ
जोङाहाय खायफा खायफा जोंनि फिथाइफोरखौबो जोङाहाय मुलि हिसाबै बाहायो
उम
जेरैहाय दङ जोंहाय थिंख्लां थिंख्लांखौ जोङो मालाबाफोर उदैफ्राव जेनेबा गेसफोर जायो ब्ला जोङो बिनि बिदैखौबो जोङो लोङो होननानै फोथायो माने लोङो आरोबाव दङ जोंहाय आमलाइ सिलेखा बेफोरखौ जों मालाबा गगाफोर मोनोबा गुजुयोब्ला जोङो जायो
औ
आरोबाव दङ जोंहा हाय सुफारि जाय सुफारि जाय सुफारिखौ जोङो बिनि बिजौखौ मालाबा समाव उदै फोर सायोब्ला जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
आरो बेबायदिनो जोंनि जायगायावहाय माने फिथाइ सामथाइनि बागान खालामनानैबो जोंङो फैसा रां आरजिनायखौ आथिखाल आथिखालावहाय नुनो मोनो जेरैहाय दंङो जोंहा गय बे गयखौहाय आथिखालाव माने जोंनि जायगायावहाय बेखौहाय गायनानैहाय गोबां रां आरजिनानै न'खर खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरोबाव दंङो जों हाय मोनसे नालेंख खर जाय नालें न'खरनि बिलाइनिफ्रायबो जोंङो हासिबबो मोनो आरो बिनि जोंङो फिथाइ थ'बो जोंङो मोनजायो आरो बिनि बिबांनिफ्रायबो जों बन बानायनो हायो आरो आथिखालावबो जोंनि ओनसोलावहाय नालेंखलनि बागान खालामनानै गोबां रां आरजिनाय खौ आंङो नुबोगासिनो आरो
आरोबाव दंङो जोंहाय आनारस आनारसखौबो आथिखालावहाय माने गोबां जायगायावनो बागान खालामनानैहाय माने गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो। दायोथ' आनारसनि जानायनि बोथोर
उम औ
आरो बावहाय दंङो जोंनाहाय मोनसे खान्थाल सिगांङावहाय खान्थालखौबो जों आं बुंबोखाबायमोनबो थेवब्लाबो आं एसे थालांनाय बायदि मोनदों खान्थालखौ जोंङो हाय बिनि गोमोन समावल' एबा खान्थाल रानाय समावल' जों बेखौहाय जानाय जाया आरो गोरलै समावबो जोंङो बेखौहाय ओंख्रि हिसाबै जानाय जायो खान्थालखौ गोरलै समावहाय जोंङो बेखौहाय फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो
उम
आरोबाव बिदिनो लिसु सफारि बेफोरखौबो जोंङोहाय फाननानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो खायफा खायफा बेबायदिनो फिथाइफोर दंङो जाय फिथाइफोरखौ जोंङो आसार बानायनाय जायो आरो जेरै बैग्रि जलफि नारें आरो खामरेंगा थाइजौ थायसुरि बेफोरखौ जोंङोहाय आसार बानायनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला बेफोरखौ जानायनि बोथोर सम गैया अब्लाहाय जोंङो बे आसारफोरखौनो जोंङो जानाय जायो।
औ
नोंथांङाबो मालाबा फिथाइ सामथाइनि आसारफोर बानायफैबाय नामा बिनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे फोरमायलांदो नामा
आसार होननानै बुंङो बिदिनो बांसिन ओ जल'फि जल'फिनि आसारखौ जों बांसिन खोनानो मोनो ओमफ्राय बिदिनो जलफिखौ आसार बानायनायखौ बांसिन ओ बानायो आरो ना जोंनि ओनसोलथिंफ्राय बिदिनो न'आवथ' बिदि बिदिनो बानायो थाइजौ आसार जलफि आसार माने बिसोर मोन्नैखौ बांसिन बानायनाय जायो। बिदिनो बेफोरखौ बानायनो थाखाय गिबियाव बिदिनो थाइजौखौ हानानै फोराननानै बिदिनो थाव बायदिना जेनबा गाव बागावनि जेनेबा होनायजों जेनेबा बायदिसिना बा माखौ होबा बांसिन गोथाव जागोन माखौ दोनोबा बेफोरबायदिनो बायदिसिना मस्ला मस्लि बिदिनो होफबनानै माने ओ गोबाव सम खाथेनानै दोननानै आसारफोरखौ बानायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो बांसिन ओ जलफि थाइजौ ओमफफ्राय बिदिनो थिं थिंख्लां औ बैग्रि थिंख्लां माने बेफोरखौ बांसिन बानायनाय जायो जोंनि ओनसोलथिं
बिदिनो मानि बेफोरबायदि आसार बानायनाया गावबा गावनि सायाव बिदिनो सोरबा आलदा खाद खायदाजों बानायो जेनेबा आलदा आलदा मानि आदब बाहायनानै बानायो ओमफ्राय बिदिनो जाय गावनि जेनेबा गावबागाव बानायनायजों जेनेबा थावनाय थावि बेफोर गाव गावबा गावनि सायाव बिहरो जेनेबा जाय जोथोन लानानै जेनेबा बायदिसिना माबाफोर होबा मा जिनिस होबा बांसिन गोथाव जागोन बेफोरबायदिखौ होनानै लानो रोंबा माने
बिदिब्ला नोंथां जोंनियाहाय समा जानानै फैबाय औ नोंथां जोंनियाहाय समा जानानै फैबाय बेखिनियाव जोङो दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'लासै नामा
औ दे होमबा नोंथां औ